खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथाङा माबोरै दं
आं मोजाङैनो दं
औ औ आंबो मोजां मोजाङैनो दं दे
औ
आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावराय सावरायनायदों।
औ नोंथाङा मा आदानि सायाव साव सावरायनो नागिरदों
औ ओ नोंथाङा दावबा दावबायनो थांफेरबायबा थांफेरबाय ना
औ थांबाय
बबाव थांखो नोंथाङा
आङो मानास हायुङारि हाग्रामायाव बेरायनो थांबाय
बे मानास हायुंआ हारि हाग्रामायाव बबाव दं
बेयो
औ
ओ भारतनि सिङाव थानाय आसाम रायजोआव दङ
औ बेयाव थांनानै मा मा नुखो नोङो नोंथाङा
आङो बेयाव थांनानैहाय ओ गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर नुनो मोनदों।
औ
जेरैहाय मैदेर
औ
दावराय नुदो
औ नोंथां
मोसौनि
औ गोबां इदिनो बायदिसिना नुनो मोनद ना औ। जेनबा नों बेयाव थांनानै माबायदि मोनदोंमोन गोसोखो।
बेयाव थांनानैहाय आंथ जोबोद मोजां मोनदों।
औ।
गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर नुदों।
औ।
औ नोंथाङा बेरायबायना।
औ आंबो बेरायबायमोन।
अह बहा बहा।
मा बुंदों नोंथाङा औ आङो।
औ।
आंबो तेजपुराव थायोमोन
औ। तेजपुराव।
औ।
औ बेयाव थांनानै नोंथाङा माबोरै मोनखो?
बेयाव थांनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेयाव थांनाया। गोबावआनो जाबाय। आरो बेयाव गोब बां गोदोनि बायखान्दा दङो आरो।
औ। बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होलाय। तेजपुरनि सोमोन्दै औ।
बेयाव उसा उसाजों अनिरुधजों हाबा जानायनि जेनेबा मुसुखा बानायना दोनदों आरो बिसोरनि आरो मन्दिरबो दं।
औ
बिदिनो गोबां नुनो मोनदो
जोबोर मोजां ना जाय
औ औ आदसा नोंथाङा मा ओंख्रि जाना मोजां मोनो?
आङो
औ
आङो आङो दालि
औ
आरो अमा बेदर
औ
औ नोंथाङालाय
ओं आङो अनला ओंख्रिजों दाउ बेदर जाना जोबोद मोजां मोनो आरो सबाय बेफोरखौ आरो खुमब्रा बिदिखौ जोबोद मोजां मोनो
औ
हेलौ
औ खोनादों नोंथां
बुंलाय
अनला ओंख्रि जानानै मोजां मोनो।
औ
औ अनला ओंख्रिखो माबोरै सङो नों-नोंथाङा बुंनो हाग होनायसे
खौऔ
औ
अनला ओंख्रिखौ जेरै बेदरजों सङो बिदिनो गोबां जेरै दाउ हांसो बिदिजों सङो दावफोरजों आरो आलुफोर होनानैबो सङो खारै गिबियावनो दै होबाय होनानै बेखौ माइरंखौ गुन्दै खालामनानै लाबाय बिनि उनाव दै दै गोदौब्ला होनानै होबाय माइरंनि माबाखौ गुन्दैखौ अनखौ औ आरो बिनि उनाव बेदरखौ होनाय जायो आरो बिदिनो गोबाव सम सम संनाय जायो आरो नोंथाङाबो बुंदो ओंख्रिनि बागै बोरै बोरै संनाय जायो नोंथाङा जानो मोजां मोननाय ओंख्रिनि बागै
औ आङो अमा बेदरनि बागै बुंनि हा
औ औ
अमा बेदरखौहाय गिबियावनो
औ माने रुयोबा आरो ना खायसेया
औ
औ रुग्रोयो खायसेया रुवाबो रुयोबो आरो
औ नंगौ
बिनि उनाव पियास थाव बानलु सेरनानै ओ संनाय जायो आरो आलुफोरजों। औ बिदिनो उनाव दे उनावबो दैख होनानै होबाय नोंथांमोननिजों बारहावाया दासान्दि माबोरै दं?
बारहावाया?
औ
अ मोजाङानो।
औ
नोंथांनि खिलाय?
औ जोंनिजोंबो बिदिनोसै अखा ओ बबेबा समाव अखा बबेबा समाव बार बिदिनो सांदुंआबो एसे दोमैनाय दुंनाय बिदिनो जादों आरो दाथ आरो दैज्लां बोथोर सफैबाय नालाय।
औ नंगौ।
इन नङा होम्बा नोंथांमोननिजो खोथिया फोबायना?
ओहो जोंनिखि फोथ'वाखै।
औ
उम दै जाथ'वाखै माने।
औ
दै जाबाथाय फोसिगोन। औ।
दैफोरा बोरै सोलिदो दा नोंथांमोनजों दुब्लियाव?
दुब्लियाव दै गैथ'आ दा
अ नालाफोरनिजों दै फैथ'वा
ओहो फैथ'वाखै।
बिदिनो
दै दै फैबाथाय खोथिया फोसिगोन बेनि उनाव माइ गायसिगोन
अ
औ
औ गिबियावनो हेवनानै लाग्रोनांगोन आरो आतसा नोंथांमोननि जों दा माजों हेवनाय जायो जेनेबा?
जोंनिजों?
औ
अ दाथ' बारा मोसौदो थ' हाल हेवला
औ औ
गोबांनि न'आवनो मोसौ औ गोबांनि न'आव नो मोसौ गैला आरो ना
औ औ टेक्टरजों एवनायखौ नुनो मोनो आरो दा। औ जोंनिजोंबो बिदिनो औ जोंनिजोंबो बिदिनो। मोसौखौ नुनो मोनलि या आरो खम नुनो मोनो नुबाबो। प्राय औ ट्रेक्टरखौ नुनो मोनो आरो ट्रेक्टरजों एवनानै गायनायखौ। नोंथां। औ। दिनैथ आबहावा सानमोन।
नोंगौ।
औ नों नोंथांमोननिजों जे नखरफोराव बिफां लाइफांनि गायदोना।
औ गायदों गोबाङानो। गायदों।
औ औ।
बिफां लाइफांखौथ जोङो। अरायबो रैखाथि होनांगोन नङा होमबा औ अब्लासो। देस। जोंनि आबहावायाबो मोजाङैनो थागोन।
बि बिनिफ्रायनो अक्सिजेन मोनो जोंनिफ्राय कार्बन डाइ अक्साइड मोनो आरो। बिदि हगारलाय लालाय औ।
जोंनि आबहावाखौ जों अरायबो रैखाथि होनांगोन ना।
औ औ।
औ।
उम।
नोंथाङा गायासै नामा बिफां।
औ गायदों।
औ।
औ आंनिबाथ फांसे दंफां दानोब्ला फांबा गायग्रोनांगौ आरो बिनि उनावसो दंफांखौ दानफायनांगौ।
औ नोंगौथ।
दाथ बिदिखौ नुनोनो थाम थांला। बांसिनानो दं। बिफां दाननायखौसो नुनो मोनो गायनायखौ नुनो मोनलिया।
औ।
बिदिनो हाग्रामाफोरावबो दंफां दा अननाया बारा जागासिनो आरो बारानिफ्राय बारा।
उं जोङो रैखाथिसो होनांगौ ना।
औ-औ। बिफां-लाइफां थाबासो गासिबो थांनानै थानो हागोन जिब-जुनार गासिबो आरो। गोरोबलायनानै। बिफां-लाइफां गैयाब्ला जोंनि बुहुमा दै सिङाव गोदोलांगोन नङाब्ला बारा बालाबारि जागोन आरो।
औ नंगौ। दिनै बोथोरा नोंसोरनिखि माबोरैमोन।
बोथोरा थ बिदिनोसै फुङाव अखा दंमोन। दा दा गैथवा। औ बारबो दंमोन एसे।
औ जोंनि
नोंथांमोननिजों औ औ
जोंनिजोंबो बिदिनो अखा हादोंमोन एसे। फुङाव दा गैथवा।
औ थिगानो औ दे होम्बा नोंथां दोनथनि न।
औ दे होनबा लाय नोंथां उम